खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन
औ हागोन नोंथां
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनोसै कल खालामनाय जादोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय ए आइ ए आइ आ जोंखौ माबायदि गोहोम खोख्लैदों बा एया जोंनो माबायदि ओ हेफाजाब होदों जोंनि संसाराव जानाय बा जिउ खुंनायाव जोंखौ माबायदि मदद खालामदों बिसोरखौ सावरायलायसै नामा होमबा
औ नोंथां
दा नोंथाङानो ए आइ नि सोमोन्दै एसे ओ जागायजेनग्रोदो नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां दा ए आइ होनना बुङोब्ला दाथ' बिगियाननि मुगा
औ
बे मुग बिगियाननि मुगायाव जोंहा ए आइ आबो जोबोद गोनांथार जों बेखौ रोखायै मिथिखागौ दा जुदि ए आइ गैयाब्ला बे बुहुमाव थांनानै थानाया गोब्राब जानानै फैदों दानि जुगाव
औ नोंथां
बुंनो थाङोब्ला जोंनि मावनाय दांनाया लानानै जाखिनि जों जानबुं बाहायो बे बाहायनायाव गासैबो ए आइनि बिहोमा दङ
औ नोंथां
इ आइ नङाब्ला बे बिहोमाया खामानि होआ दा जों रोखायै मोनथिगौदि जों जा ससियेल मिडिया एपफोराव बाहायबोनाय सासे सुबुंनि महर मोखांखौ सोलायनानै गुबुन मोनसे महर होनो हागौ जाय बे बुहुमाव महर गैया बेखौबो जोङो समायना महर खालामनो हायो बेयो मोनसे ए आइनि बेसेन गोसा गुन
औ नोंथां
दा जों नुनो मोनबोदों। दा बुहुम बिखायाव थानाय गासैबो सुबुं माहारियानो जेब्ला ए आइ खौ सोमजि जोनोम होग्रोदोंमोन अब्ला एया मोनसे गोमोथाव महर महरै खामानि मावबोदों‌।
औ नोंथां।
बे ए आइ होनना बुंनो थाङोब्ला जों जाखिनि एनिफ्राय मदद मोनबोदों बेखौ सासे सुबुङा गोरलैयै मावनो हायाबा जानो हागौ।
औ नोंथां।
इ आइ दिहुनन्नायनि थांखियानो जादों जाय खामानिखौ मावनो गोबाव सम लायो। एबा दान्दिसे समाव जों मावफुंनो हाया बेखौ थाबैनो मावफुंनो हानाय बेयो मोनसे जाहोन ए आइखौ जोनोम होनायनि।
औ नोंथां।
दा बुंनो थाङोब्ला जोंनो ए आइया गोबां बिहोमाबो होबोदों। बेजों लोगोसे ए आइ खौ बाहायनानै जों गोबां खायसे खैफोदाव गोग्लैनो हादों बेखौ जों रोखायै मिथिखागौ। दा खैफोदाव गोग्लैनाय बुङोब्ला जों जाखिनि अ जोंनि गोनां जानाय बेसादफोरखौ
अ इन्टारनेटआव एबा नेटआव हेगारो बेखौ ए आइ नि गेजेरजों रिकभार खालाम माने बोखांफिननानै सासे सुबुङा नोंखौ फासि होनोबो हागौ एबा मोनसे गिख्रोंथाव जाब्रबथायाव गोग्लैहोनो हागौ। दा बेखौनो सानोदि नोंथांनि बायदिब्ला इ आइ खौ जों माबायदि बाहायोब्ला जोंनि थाखाय मुलाम्फा जागोन आरो खहा जागोन बेनि बागै नोंथाङा एसे बुंफुर ल' होगोन होननानै आं सानो।
हागोन नोंथां हागोन दा जोंहा नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो। जोंहा ए आइआ जोंनि जायनाखि सोलिफु मुगायाव जबोद जोबोद माने गोनांथार। बे मोनसे जोंनि बाहागो आथिखालनि मुगायाव ओ गोबां माने जोङो आथिखालाव नुयो नोंथां गुबुन हाद दरफोराव जोङो दावबायनो थाङोबा जेरै चाइना आमेरिका जापान बेफोरबायदियाव जोङो बेरायनो थाङोब्ला नुनो मोनो जोंनो जे ए आइ जों बानायजानाय जेनाखि रबटफोर माखासे बै रबटफोरानो माने जोंनो सार्फ खालामो जेरै जोंनो खाथियाव फैनानै जों माबा मोनसे अर्डार खालामोबा बिथांमोनहा जोंनो अर्डारखौ लाना होफैलायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। लोगोसेनो जोंहा आरो नुबावदों। आथिखालाव ए आइनि ओ जारैनो जोंहा ओ गोबां मानि जेनाखि मुलुगफोराव दावहा जानायखौ जों नुनो मोन्दों बै दावहाफोराव जोङो ए आइ खौ गोबां माने बाहायदों। नैबेखौ मुखननांगोन नोंथां ए आइ मानि मा ए आइ मानि आर्टिफिसियेल। इन्टलिजेट नङा होनबा?
औ
बे माने जोंखौ गोबां माने माबा होबोदों आरो ओ ओ हेफाजाब होबोदों दा सोलिफु मुगायाव जेरै जोंहा बेफोरबायदि दावहाफोर जानायाव जोंहा ए आइ जोंनो सामलायनाय गुबुन जायगायाव थां थनानै आं बे जायगायाव थनानैनो आङो आमेरिका बा गुबुन गुबुन हादरफोराव आङो बेनिफ्रायनो माने हाथियारखौ गारहरनो हायो बेफोरबायदि मोनसे ओ गोरलै लामा ओ दिहुनना होदों आरो इ आइआ आथिखालनि मुगायाव दा जोङो बेल' नङा जोंहा ए आइ नि दारैनो गोबां आरो माखासे ओ मुलाम्फा दंबावो जेरै फिसा फिसौबो दङ जेरै जोङो माबा मोनसे फट'खौ नोङो माबा मोनसे मिसिं मोनदोंबा माबा मोनसे फट'खौ नांगौ जानाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांङा गुबुन जायगायाव थानानै जेरै ओ गोबां आंङो बे ए आइ आव लिरना होबानो जोंहाथ जेनेबा ए आइ होन्ना बुंङो बेवहाय फट' सट' बा भिडिअ इदित खालामोबा जोंहा गोबां एप्लिकेसनफोर दङ जेरै क्रक आरो साट जि पि टि जामेनाय बेफोरबायदि मानि गोबां मानि माबाफोर दङ जेराव जोंङो जोंनि फट'खफोराव माबाफोर लागायदेरनोबा बा होदेरनोबा समायनासिन नुहोनोबा जोंङो बेफोराव ओ जेरैहाय आंनि उनावहाय आंनि बेगग्राउणखौ हाजोजों बरफजों बुंफबनाय खालाम बेफोरबायदि होनब्लानो ए आइ आ ओ जि सेकेण्ड बा नैजि सेकेण्डनि गेजेरावनो जोंनो जोबोद समायना मोनसे नोंनि बेकग्राउणडआव नों जेखौ बिदों बेखौ ओ बानायना होफैगोन आरो नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ दा जोंहा ए आइ होनना बुङोब्लाथ' ए आइ आव आरो गोबां माखासे ओ‌ जेरै अफिसफोरनि खामानि बा माबा मोनसे मलखौनो होन माबा मोनसे ओ गिदिर गिदिर कम्पानिखौनो होन आथिखालाव ए आइ जोंनो जों बानायनानै लिरनाय मोनो जेरै नोंथांङा दाबायदियाव ओ जबफोर मावोबा जब मावनानै नोंथांङा साननै बा सानथामनि माबाफोर सुटिफोर लानोबा ओ अबावबा बेरायहैनो थाखाय बा मानोबा बेफोरनि थाखाय नोंथाङा एप्लिकेसनफोर लिर नोबा लाइजाम लिरनो बै माबाखौ सुथि लानायनि थाखाय लाइजाम लिरनो थाखाय नोंथांङा गोबाव सम बे माबायावहाय खाथायाव खलम लानानै लिरनांगौनि गोनांथि गैया जोंहा ए आइ नावहाय थांनानैहाय जेरै सात जि पि टि फ्राव थांनानै जोंङो ओ बेफोरावहाय लिरना होबानो नोंनि मुं थं आरो मा जाहोननि थाखाय लिरनो एप्लिकेसनखौ सानबेसेनि लिरनो बेफोरखौल ओरैनो ससे लिरना होदो अब्लानो ए आइ आ नोंनो जि सेकेण्ड नैजि सेक सेकेण्डनि गेजेरावनो मोनसे ओ लाइजाम लिरना होगोन आरो नंङाहोमबा नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिनो जोंहा मानि गोबां मुलाम्फा मोननो हादों ए आइ नि गेजेरजोंनो ए आइ फैनानो जेरै गुबुन हादर फ्रावथ माने ए आइ जोंनो मावजोबनायखौ जों नुनो मोन्दों गासिबो आरो बेनि माने जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव मोनसे गोहोम गोग्लैनाया बेनो जे जोंहा ए आइ आ जोंनि माखासे जबफोरखौहाय माने फोजोबबोगासिनो दंङ जे जायगायावहाय मानसिनि मानसिया खामानि मावनांगौमोन सुबुंङा बै जायगायाव माने ए आइ आ खामानि मावगासिनो दं आरो। जेरै हमना ला चाइनाफोर बायदियाव थांङोबा जापेनफोर बदियाव थांङोबा। बा मल मबेबा स्टेसन मबेबा रेस्टुरेन्ट बा हटेलफोरावहाय जोङो। आ ए आइ फोरखौहाय ए आइ जों बानायजानाय जायनाखि रबट बे रबटआनो नोंनो थाबायबोनानै नोंनि अर्डारखौ होफैगोन आरो नोंथां नंङा होमबा बेफोरबाय बिदि मानि गोबां डेभेलप कान्ट्रिफोरावहाय जौगासारनाय जायनाखि हादरफोर बेफोराव ए आइ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों जेरावहाय गोबां माने सुबुंफोर थागौमोन नों जोंथ सिगांफोरनि समाव नुयोमोन नंङा होमबा नोंथां। ए आइया जोंनो ए आइया जोंनाव गैथवाममोन बै समाव दंबाबो माने जोंनि हादरावथ गैथवामोन। जों सुबुंफोरानो। बेफोरनि दान बान्था लानानै। ओ-बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ जों नुयोमोन सुबुं माहारिखौनो। नाथाय दा बै सुबुंनि जायगायाव सासे मानसिनि जायगायाव। ए आइ आ बेनि जबखौ सिखबाय आरो बेनि साख्रिखौ नङ होमबा नोंथां।
आ
दा जोङो बेफोरबायदि ओ-ए आइ खौ बांद्राय जेरावबो खामानियाव जुदि ए आइ बाहायजोबोबा। जोंहा मानि लासै लासै माने सुबुं माहारिनि मावनांगौ खामानिया बा ओ माखासे खामानिफोरा माने जोबलांगोन आरो दा बे बेखायनो जों मोनसेखौ गोसोआव लानांगौ जे। ए आइखौ सुबुंमा-सुबुङानो सामलायो नङा होनबा सुबुं माहारियानो। दा बेखायनो जोङो ए आइ मास्टार क्लास बेफोरखौ जोङो। ओ-बेफोरनि जोङो कर्स लानांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ
मानि दानि जुगजों गोरोब फानोबा आरो ए आइखौ माबोरै बाहायो ए आइखौ मा मा खामानियाव बाहायनो हागोन आरो बेखौ बाहायनानै जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हागोन बेफोरखौ जोङो। सोलोंना लानांगोन आरो। दा नोंथाङाबो एसे ए आइनि सोमोन्दै फंनैसो बुंबावदों नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन नोंथां दा नोंथाङा आंनि दानिसो फोरमायना गालांबाय ए जोंखौ खौ मा मा खामानियाव मदद होबोदों आरो मा मा खामानियाव जोंखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। दा बेनिनो मोननैसो बिदिन्थि होनोसै जों मोनथिगौ। गोदोनि जुगाव दावहा होनना बुङोब्ला आखाइजों आखाइ हाथियार दैनानै। खुंग्रिनि गेजेरजों दावहा जायोमोन। दा जों नुनो मोनदों बेयो। आखाइजों दावहा जाया जायोब्लाबो गोबां आरोंदायारि जौगासारनाय हाथियार। जेरै ड्रन ड्रन होनना बुङोब्ला जों अख्रांसायाव जाबायदि बिरबायनानै। सासे सुबुङा थाङालासिनो मोनसे खथ खाथियाव थानानैनो बै सासे सुबुंखौ एबा। गुबुन मोनसे हादोरखौ गाग्लोबनो हागौ। आरो दा बिगियाननि जौगानाय मुगायावथ आरो। गोबां गोबां गिख्रुंथाव रकेट लन्सार दङो जाय ए आइ नि हेफाजाबै मोनसे खामान होयोब्लानो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव। गोख्रै खारनानै फोजोबस्रांनो हायो दा जोंहा बिब्दिनो ए आइ आबो। जोंखौ गोबां खामानियाव मदद होबोदों बेजों लोगोसे खहा बो दोङो। दा खहा होनना बुङोब्ला ए आइ या जोंनि थाखाय गिख्रोंथाव जानानै फैदों। जों मिथिगौदि ए आइ खौ सुबुङानो बानायदों नाथाय दा जिबायदि मुगाजाबोनो हमदों। ए आइ जोंखौ फिन सालायनो हमबोदों जेरै जों गोदो नुबोदोंमोन जों गावनि आथिङाव गसंथाननो एबा सासे सुबुंखौ लाइजाम लिर जों गोबां गावनि ओ ब्रेेनखौ बाहायनानै गोबांलाय लिरनो गोनां जायोमोन। दा ए आइ नि गेजेरजों जों बेखौ दान्दिसे समावनो फोजोबनो हायो लिरनानै दा जोंना समाबो जानानै थांबाय नङा होनबा नोंथां?
हेलौ औ नोंथां नोंगौ दा बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथांनिसिम।
औ।
औ नोंथां दे।